औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ नोंथां
नोंथां आङो बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ औ औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथां
औ नोंथां नोंनिसिमबो जासेहरनाय थाबाय गोजोन हरनि गाहाम हामलायनाय
आङो नोंथांनिसिम फंसे बाथ्रा लानानैसो फैदोंमोन। ओ नोंथाङा असुबिदा मोनाब बा दसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा दानि जुगावथ' गासिबो मबाइल बा इन्टारनेटनि जुग होननानै मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथाङा जेनेबा मबाइला जोंनि थाखाय बा इन्टारनेटा जोंनि थाखाय मोजांना गाज्रि ओ बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ओ बाहाय ओ सुबुंफोरा ओ दानियाथ'
औ
नुनो मोनगासिनो गोबाङानो ओ जाय मोजां बाहायदो बियो मोजां जागोन। जाय गाज्रि बाहायदो बियो गाज्रि जालांगोन। ओ बाहायनो रोंबा थ' जोबोर खुबिदा
औ
बर'फोरा बर'फोरनिया ओ जि दिनानिफ्राय ओ बिदिनो इन्टारनेट ओ सोलायनाय जादोमोन। ओ जानबुं एबा फन ओंखारजेननाय जादोंमोन ओ बे समनिफ्रायनो बर'फ्रा एसे एसे ओ दावगालांनो ओ गुबुन हारिनिया मोनथियाबाबो एसे गोसालाब गोसा बुंसार बुंनायखौ नुनो मोनदों गासै सिबो ओ फ्रायानो ओ बुहुदानो मोनथिबोदों। बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनायानो जा जि संनाय खावनाय बिदिनो दानाय लुनाय जि रोंगौथि ओ बर' हारिनि ओ हारिमुआव ओ जे लोब्बा थानाय मोनफा मोनफा ओ उम बिदिनो खामानिफोरखौ ओ मबाइलनि गेजे जेरावबो जों गोबां ओ आइजो एबा हौवा माहारिफोराबो होनायखौ जों नुनो मोन
औ नंगौ
गोबां गोबां हारिनि अ सुबुंफोरखौ नायनायखौबो जोङो ओ नुनो मोनो बिथांमोनाबो बिबिर जामबुंनि गेजेरजोंनो
औ औ नंगौ
बिदिनो नोङो ओ बिदि ओ मबाइल थानाय ओ जुग समनिफ्रायनो जोबोर ओ सुबिदा जाबोदों बर'फोरा ओ दासिमबो जोबोर ओ बुंनो थाङोबा मबाइलनि ओ मबाइल ओंखारजेननाय समनिफ्रायनो ओ बर'फोरा एसे एसे दावगालांनो हमबोदों ओ जे गोसार बोनो हमदों बुहुमाव ओ बि ओ होन नो थाङोबाथ' मबाइलनि दारैनो बर'फोरा एसे जौगालांदों आरो। ओ दानि जुगत थ' बिदि बिगियाननि जुग बर'फोरा ओ आगोलहाय बिदि बारा सोलोंथाइ गैयामोन बर' समाजनि गेजेराव
औ
दानियाथ' बहुतआनो सोलों थाय लायो बर'फोरा गावबा गाव ओ दावगालांनो गावनि लामाजों हान्थिलांनो ओ बेखौ नुनो मोनो ओ जि ओ ससियेल मि डिया ओ नोंथाङा थ' बुजिखायो ओ बिदि गोबां गोबां एप्स दङ। बिदिनो ओ इउटुबानो जा फेसबुकआनो जा अवाटसापनो जा ओ बिदि इन्सटाग्राम नोजा ओ गावबा गावनि रोंगौथिखौ ओ जिटे रोंगौथि दङ बेफोरखौ ओ दिन्थिनानै बिथांमोनाबो ओ गावनि सिनायथि खौ होलांनो हायो आरो बयजोंबो गोसार ओ जानायखौ नुनो मोन नायजानानै बयजोंबो बाख्नाय जायो बिथांमोना बाख्नाय जानाय जों लोगोसे बि थांमोनआ ओ रांबो खामायो बेफोर एप्स निफ्राय ओ बे बिथांमोना रोंगौथिखौ जा रोंगौथि बेखौ दिन्थिनानै ओ दानि दिनाव थ' बिदि ओ ओ बिदि रोङि ओ रोङि मोनि सोलोंथाइफोरखौबो नुनो मोनो बिथांमोना ओ बेहायनो ओ गावबा गाव ओ फेसफोराव ओ गाव गावबा गावनि चेनेलाव ओ बिथांमोना ओ बिदि ओ क्लासफोरखौ ओ अनलाइन क्लास बिदि होनाय जायो बेफोरखौ
औ औ
सोलोंथाइनि बागै गोबां नुनो मोनो आरो बायदि बायदि ओ संनो रोङैखौबो ओ सं ओ संनाय खावनायनि बागैबो बर'फोरा जोबोर आखा फाखा आइजोफोरखौ बिदि संनाय खावनाय बिद ओ बिदि भिडिअ होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों
नंगौ नोथां औ
खौबो बेफोराव नायनानैनो ओ संनो जोबोर खुबिद दा जायो आरो बहुत ओ जोबोद नुनो मोनबोदों बिदिनो ओ जोङो गाज्रि बाहायोबा ओ बुहुद ओ साफा सानै दङ बर' फोरा गावबा गावनि गाज्रि साननाय हनायफोरखौनो ओ गावनि ओ गाज्रि गोसो खौ ओ बिजोंनो ओ सुबुं फोरनि गेजेराव गावखौ ओ गावनि गाज्रि आखुखौ दिन्थिना लायो।
औ नंगौ नोंथां।
गुबुनओ बहुत स सुबुङानो नङा ओ खाफा खानै सुबुङा बिदि दंसै बर'फोरनि गेजेराव ओ बिफोरो बर' समाजाव जोबोर गुबुंले खालामो। ओ खाफा खानैनि थाखायनो। बिदि मबाइल ओ बुङोबाथ' ओ गोजानाव अ थानाय बिदि ओ आगोलहाय गोदो गोदायनि समाव जोबोर खस्थ' जायोमोन सोरबा ओ न'खरनि मानसि गुबुनाव थाहैया मानो ओ जिखि ओ मायबा मोनसे नोङो जाब्रबथाय जाया मानो होमबाबो नों ओ होसोस्लाबनो बिदि थांस्लाबनो हाया बिदि समफोरखौ जों गोबां नुबाय जों उन्दै समफोरावबो बिदि जाजोबाखैमोन ना नोंथां ओ दासो जानो मोनबाय दा दानिया मायबा मोनसे जेनेबा जाबाबो जाब्रबथायानो जा मायानो जा गासै ओ मबाइलनि बागैनो जायो जामबुंनि बागैनो गासैखौबो बासायनो हायो नङा होनबा नोंथां मोनथियैखौबो मोनथिनाय बुजिनाय जायो ओम बिदिनो नोङो नोंनि ओ बिदि डकुमेन्टसफोरखौबो नोङो सोरबा मोनसे जायगायाव नोङो हैथारनांगौ गोनांथि जाबाबो नोंहा जेनेबा टाइम गैया जेनेबा खा खामानियाव नोङो एसे थ थाबाबो बेखौ औ वान मिनिट औ टुवन्टि सेकेणड फोरनि गेजेरावनो बेखौ हरनो हायो आरो वाट्सएपनि गेजेरजों औ फिसाबाबो बिदिनो गोबां खामानि मावो
औ नोंथां
इउटुबफोराबो जोङो बिदि रादाबफोरखौ गोजान गोजानाव ओ जाब्रबथाइयानो जा मोजां खौराङानो जा ओ सोरबा मोजां सुबुङानो जा बेफोरखौ जोङो गासै नुनो मोनो नङा होमबा नोंथाङा ओ नोंथाङा मायबा मोनसे ओ बिदिनो ओ गासै ओ नोंथाङाबो बिदिनो ससियेल मिडियाफ्राव ओ ओंखारनानै बर'नि गेजेराव मा मा नुनो मोनो नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन ओ ससियेल मिेडिया एेनेबा एबा मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखायोआनो दानि जुगाव गासैबो सुबुङानो बेखौ इउस खालामो एबा सालायो नङा होमबा नोंथां औ दानि जुग मबाइल नङाब्लानो जाया ओ सासे फरायसाया फिसायानो जा बाजासे खामानि मावग्रायानो जा बा न'खराव ओरैनो थाग्रायानो जा मबाइल नङाब्ला सोलिया सासे फरायसानि थाखायबो मबाइल बाय इन्टारनेटा जोबोर गोनांथि जेरैहाय जोङो ओ सासे फरायसा हिसाबै जोङो इन्टारनेटफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो बा जोङो इन्टारनेदाव दा अनलाइन क्लास खालामनो हायो बेफोरबायदि बायदिसिना नङा होमबा नोंथां औ ओ जोंथ कर'ना भाइरास बेखौ मिथिखादोंआनो बेफोरबायदि लकडाउन जानाय समाव जोङो बेफोरबायदिनो गोबांला अनलाइन क्लास खालामनो गोनां जादोंमोन होन्थ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ नङा होमबान नोंथां औ फारसेथिंसाय नायनो थाङोब्ला मबाइला मोजांबो आरो गाज्रिबो जुदि नोंथाङा मोजाङै बाहायनो रोङोबा मबाइला नोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो आरो जुदि नोंथाङा गाज्रियै मावोब्ला मबाइल लानायनि थाखाय गासिबो जानो हायो आरो नोंथां औ ओ बेयो नोंनि सायावसो सोनारो जेनेबा नों माबायदि इउस खालामोबा माबायदि बाहायो बेनि सायावसो सोनारो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
बेबायदिनो गाज्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला फार्स्ट बुंसै जेरै खायफा खायफा सुबुंफोरा हमस्लाबनो हायियाव बायदिसिना बेफोरबायदिनो ससियेल मिडिया जाय सुबुंफ्रा इउस खालामो बा फेसबुक बा इउटुब बेफोरबायदि सालायो भिडिअ हगारो बेफोरबायदियाव खायफा खायफा सुबुङाथ' मोजां जेनेबा बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारो आरो खायफा सुबुङा भिउसनि माबा ओ लुबैनायाव बा दलार खामायनो साननानैनो बेफोरबायदि भाइरेल जालाबायो जेरै जानला मानला भिदिअ आगारनानै बा बेफोरबायदि बेफोरबायदि खालामोब्लाथाय जोङो निजायनो बा नि निजायनि खौनो सुबुं समाजनि गेजेराव जोङो गाज्रि होननानै दिन्थिनानै लानाय जायो आरो नङा होमबानो नोंथां नोंथां औ औ बेनि गेजेरजोंनो नोंखौ गामिनि सुबुंफोराबो बे भिडिअखौ गामिनि सुबुंफोराबो नुगोन नोंनि न'खरनि मानसिया नुग गोन नोंनि फिसा फिसौआ बा नुगोन बा नोंनि बिसि फिसाय बिसि बा फिसाया नुगोन नोंनि बिमा बिफाया नुगोन बिहाव बिखुमजोआ नुगोन बिबथैफोरा नुगोन बेफोरबायदिनो बायदिसिना आरो नोंथाङा जुदि मो मोजाङै बाहायनो रोङोबाथाय जोबोर मोजां खामानि मावो बेयो आरो नाथाय नोंथाङा जुदि गाज्रिबार ओ बाहायोबा बियो गाज्रि मुंबो गाज्रि सबुं सुबुंफोर दंबो नेवसिजानाय हिसाबै खामानि मावो आरो नङा होमबा नोंथां औ मोजां होननानै बुङोब्लाथ' बिदिनो इन्टारनेटनि थाखायसो जोङो जेनेबा आगोलनि आगोलो ओ जेबा ओ ओ न'खरनिफ्राय सोरबाफोर सुबुङा जुदि गुबुन दाबसे जायगायाव बेफोरबायदि खामानि मावनो बा ओ बेरायनो बेफोरबायदि थाङोमोनब्ला ओ जोङो खौ खौरां लानो हाहरामोन लाइजामनि गेजेरजों जोबोर गोबाव नांगौमोन। नाथाय इन्टारनेटनि सुबिदा बा मबेल फैनानै बेखौ गोबां सुबिदा बा न'खरनि सुबुंफोरदों बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' समाबो जाया नङा एसे जाबायानो
औ जाबाय नोंथां
ओ इयुनाव मोजां सम आरो खोन्दो लानानै नोंथांजों बिदिनो सावरायफिनगोन। औ नोंथानिसिम जोबोर जोबोर गोजोननाय बा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम
औ दे औ औ